औ हेलौ
हेलौ। खोनादोंना?
औ खोनादों औ खोनादों
आं बिदि बिदिब्ला बेसरनि जाग्रा आदार बिनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो सान दोंमोन।
औ।
बिदिब्ला आं जागायनोसै।
औ
बिदिब्ला आं जागायनोसै
औ। औ खोनादों आं।
अ ओ ओ
औ खोनादों।
औ औ। बर'फोरा ना बेदर जाग्रा मिरियान हारि नङा होनब्ला?
औ
मैगं थाइगंजों लोगोसे ना बेदरखौबो
औ
बा हुखा जोङो बर'फोरखौ ना बेदर जानायखौ जों
औ
ओ, बर' फ्रा हाग्रानि हाग्रानि बेदर ओ फिथिख्रि गोबां रोखोमनि ना नाखौ जायैनि बेलायाव से सा बेदर एन्ज दल बेदर ओ ओ ओ बर'फोरखौ नन भेजिटेरियान हारि होननानै बुंनाय जायो। ओ हाबा हुखा मावनानै गो गोबां में मेंनानै गावनि देहाखौ थामजि खालामनो बार राफोदखा ना बेदरफोरखौ जायो। ना बेदरमोन दोरों समाजाव बर'फोरनिया सोलियामोन? दायो ना बेदरनि अन अनगायैबो गोबां रोखोमनि जोंनि ट्रेडिसनजों संनाय बा ट्रेडिसनेल ओंख्रि दैमा दैसायाव मोननाय ओ खौ बिसोरो जायोमोन बेयो फाथोर खौ जायो मै था फोरखौलाय मैगंफोरखौबो जायो आरो दा आंनि जानाय दोरोङारि जानाय होनना जों बुंनो हायो अनला आरो ओमफ्राय जों साम' नार जि हायो, दा आङो नोंथां नों निफ्राय बेखौनो मिथिनो लुबैदों दे अनला सबाय नार्जि जि बेखौ मोनसे मोनसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो। अनलाजों दाउखौ होनदोंना नोंथाङा औ अनलाजो अनलाजों दाउ संनो थाखाय जोंहा अनलाजों दाउखौ खारैजों संनाय जायो। बिनि थाखाय खारै नांथारगौ। जोङो फास्टावनो अनलाजो दाव संनो थाखाय जोङो बेदरफोरखौ खायसे खायसे एवफ्रामना लाग्रोयो गुबुन गंसे सारायाव। आरो सोरबा सोरबा एसे उनाव एवो माने साराय मोननै जानखायो मानोना अनला ओंख्रियावथ' खारैजो सङो। आरो बेदरखौ थावजों संनाय जायो। गिबियावनो जों फास्टआवनो माइरं लाग्रोयो माइरंखौ जों दसे खुरै बा दाबोरफोराव सोमो दसे गुरै जानो थाखाय बे माइरंखौ जों सोमनाय खौ दसे गोबाव थानायनि उनाव जोङो दैखौ गारो इसे ओमफ्राय रानस्रो होयो बिनि उनावसो जों देयो उलाराव। बर'फोरा उलाराव बा सोरबा सोरबा थबसिफोरावबो एवलार गैजायैफोरा बेखौ दैखांनायनि उनाव गुन्दै जाबाथाय जोङो ओ बे बेदर संनाय बेदराव माने सोब खायसे खायसे ओरै बानायो ग्लब ग्लब माने बेदरखौ संनानै दै होनानै गोदौहोयो ग्लब ग्लब बेयाव खारै होनानै गारलायो खायसे खायसे आरो खायसे खायसे खालामो दैयावनो माने अनखौ होनानै खारै होनानै गोदौहोग्रोयो बिनि उनावसो बेदरखौ होयो माने गोसो बायदि खालामो आरो मानसिफोरा ओमफाय अनलाखौ खारैजो बांसिन जाजायो बेनि अनगायैबो जोङो अनलाखौ थावजोबो जायो थावजो जाबाथाय जोङो गोखै बुस्थुजों माने खारै होआ आरो जेरै जों थाइगिरजों अनला जाब बाथाय गिर ना अनला जाबाथाय जोङो बेवहाय खारै होनाय जाया आरो, आरो बिलाहिफोरजों जाब ब्लाबो जोङो बेयाव खारै होनाय जाया बिलाइ फिसाफोरजों जाब्ला बिलाइ फिस्ला फिसाजों संब्लाथाय जोङो बिलाइखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगौ एवनायनि उनाव बिलाहिआ मोनबाथाय बा गेब्लेबाथाय बिलाहियाव दै होना होनाय जायो नोंनि नांनाय जखासे दैखौ होब बाय होनायनि उनाव बै अनगुन्दैखौ सारस्रिना होयो ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव। अब्लानो अनलाया मोनो आरो बेखौ जों थावजो संनाय जायो आरो बिदिनो थाइगिरजोंबो बिदिनो जायो गोखै बुस्थुजों जोङो। खारै होनाय जाया आरो बिनि अनगायै जोङो
अ
खारैखौ मैथ्रु बिबारफोरजों संब्ला बा मुला बेफोरदिनो बासिगि बायदिसिना जिरादजों संबाथाय जोङो खारै होनाय जायो आरो अनलाखौ मोननै रोखोमाव संनाय जायो खारैजों मोनसे खार आरो थावजों मोनसे आरो बिदियैनो नारजि अमा होनदों नामा नोंथाङा? अ सामुजों साम नारजि अमा ना औ नारजि अमाखौ जोङो फार्स्टानो नारजिखौ ओ फाथोनिफ्राय फैयो नारजिया नारजैया फाथो बिलाइखौ जों खानानै फोरानग्रोयो। फोरानखांनायनि उनाव बेखौ जोङो दोनो जानो थाखाय गोबावनि थाखाय माने गोबाव जानो थाखाय गोबाङैनो फोरानना लानाय जायो जेब्ला जागोन जों बै बिलाइ गोरानखौ बा बिखौ रानखांनायनि उनाव नाजों नारजै होनना बुंनाय जायो जोङो बे नारजैखौ जोङो
औ
लायो जेसेबां जागोन बेखिनि बेखौ लानायनि उनाव जोङो दैयाव सोमो सोमखांनानै माने गोरान जायो नालाय दैयाव सोमखांनानै जोङो दैयाव संखांनानै जोङो दैयाव सोमखांनानै जोङो ओमफ्राय गुरै जाबाय औ हेल खोनादोंना?
औ खोनादों
खोनादोंना? औ दैयाव सोमखांना जोंङो औ गुरै जाब्लाथाय औ खोनादोंना? खोनादोंना? औ जे ब्ला बे नारजिया गुरै जाबाय अब्ला जोंङो औ गुरै जाब्लाथाय जोंङो थाराफोरखौ गारनानै माने सारायाव मोजांङै सु सुनानै जों सारायाव रुनाय जायो आरो नारजिखौ खारै होनानै रुखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला नारजिया गेब्लेयो माने सोरबा सोरबा दोनथ'यो सोरबास सोरबा माने मोननै जानखायो सारायखौ बेयाव अमा बेदरखौ एवना लाग्रोनाय जायो एवखांनानै बे नारजि गेब्लेनायाव जोङो अमा बेदरखौ होलानाय जायो। बेखौ होलाबानो जों द गोबाव गोदौखांनायनि उनाव नारजि अमा मोननाय जायो आरो नारजि अमा ओंख्रि जायो। बिनिनो बिदिनो जोङो सबायजों साम' संब्लाबो गिबियावनो जों साम'खौ लाबग्रो नांबाय दैमा बे लाबो ना नों बायना लाबो बिदि लाबोबाय लाबोखांनायनि उनाव जोङो साम'आवथ दाखोनबो थायो
साम' आव दाखोनबो थायो औ
फासाव माने फिनफोरजों बा सिखा गोफारफोरजों एरखयो
आरो ओमफाय एरखखांनायनि उनाव जोङो दानसयो साम'खौ साम' खिथुखौ दानसनाय जायो बेखौ दान्स'खांनायनि उनावस जोङो मोजाङैनो जाहाथे आखाइ फोराव हाबा बिनि थाखाय जों मनायाव लानानै मनाजों सुनाय जायो माने हुनाय जायो माने साम'आव गोबां मैला बेफोरबायदिनो बादामालि बिदिस सिथाबना थायोना। बेफोरखौ जोङो मनायाव माने। सोनानै बुखनाय जायो ओमफ्राय मनाजों मुखबाथाय आखायाव जेबो हाबला गोफार बुस थुफोरा सामुनि बेफोरदिया ओमफाय सुखांनानै जोङो सामु अबबा खारैजों रुग्रोनाय जायो बे खारैखौ रु इदि रुखांनानै जोङो सबाय। खौ माने गंसे सारायाव आरो फोमोनलाना लायनांबाय ओमफ्राय बे सबाय मोननायखौ जोङो डाइरेक्ट जार माबायाव सामआव। होलानाय जायो आरो बिदिनो दसे गोबाव थानानैनो बेबो मोनो। बिदिनो माने मोनै बिफा गआव सावनाय जाया। मोनसेखौ एवग्रना लांबाय मोनसेखौ। होदेरबाय बिदि होदेरलानानै स संनाय जायो आरो बेफोर मोनथाम। बेलानि। ख्रियाव
गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बे बर'फोरनि फेभ्रेट ओंख्रिखौ फोरमायना होनायनि थाखाय जों जोङो बेनि अनगायैबो गोबां जों बुंनो हायो। जायो बर'फ्रा
औ
औ फुदुंनानै जायो आरो बेदरफ्रा गोदो गोदोथ' मेनानै बा सावनानै हांना सो जाबोयो थाव बाहायनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बरफ्रा धोनि माने ज गोबां मैगं थ थाइगंफोर लानाय गावसोरनि न'आवनो संनानै नुनो मोनो आरो बैफोर ओ महरै जोंनियाव मुगानिफ्राय मुगा सोलिबोगासिनो दं बै दोरों जोंनियाव आथालै आ आथोल खोलोब बास्लायबोगासिनो दं। बिनो जों बे दिनैनि बे आयदाखौ सावरायनायनि गेजेरजों बेफोर माखासे बिथिंफोर जोङो बुङो माखासे बिथिंफोरखौ जों थाखाय आं नोंथांनिसिम साबायखर। होबावबाय होनायखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।
औ गोजोनथों एसेनोसै।
एसेनोसै।